नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां। औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दा ओरैनो दंथ'यो बारू नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दंथ'यो होनबा नों थांङा फ्रि बा दायो औ जाबाय नोंथां।
दा होनबा जों मा मानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथाङा।
आं गाननाय जोमनायनि सायाव फंनैसो रायलायनो सानदों नोंथांजों रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन दे गाननाय जोम जागोन दे।
होमबा रायलायनोसै ना मा होनो नोंथां।
औ नंगौ दे जागायग्रोदो।
आह ओ दा गाननाय-जोमनाय होनना बुङोब्ला जों बर' हिसाबै जों गाननाय जोमनाय गोदोनि आरो दानि फारागथिनि बागैनो एसे सावरायनोसै। गाननाय जोमनाय होनोब्ला थ' जों बर' हिसाबै जों गामसा आरो दख'ना नङा होमबा नोंथां।
औ
आइजो आइजोफोरनि गाननायनि सायाव आं फार्स्टआव सावरायग्रोनोसै नोंथां आइजोफ्रा गोदो आरो दानि ओ आइजोफ्राथ' गोदो मा दख'ना दख'ना गानोमोन नङाहोनबा नोंथां
औ नंगौ।
दा गोदोनि समाव जोंनि आइजोफ्रा बै द ख'नाखौ मा गावनो बानायनानै गा गाननो हानाय गुन दंमोन आरो जोंहा गोदोनि आइजोफोराव दानि दानि मा गोदान गोदान लाइमोनफोरा मा बेफोरखौ जों दानानै गाननो हाला गाबा सोलोंला बा रोंला आरो दानि आइजोफ्रा नङा होमबा नोंथां? दा बै फोर ओ गाननायफोरखौ जोंनि आइजोफ्रा गोदो गावनो ओ दानानै बा बानायनानै दरोनोमोन आरो बैफोरखौ आ जोंनि बर' आइजोफ्रा मा गोदोनि दिनाव बांसिनानो जाय हाबा जानाय आइजोफ्रा बांसिन दख'ना बाहायोमोन आरो जाय आइजोआ हाबा जायो बिनि उनाव मा जोंनि गामियारि ओनसोलबा गोदोनि आइजोफ्रा मा दख'नानि अनगा गुबुन द्रेसखौनो बांसिनानो गानामोमोन आरो बा गानोमोन न'फ्राव थानायाव होमबाबो मेख्ला होननायखौ गानोमोन आरो। अब्लाबो बांसिनानो गुबुन आलदा रो खोमनि ड्रेस गाननायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां दा बे बे गोदोनि दानि दिनावथ' मा। आ जा जाय आयजोआ हाबा जादों बैफोर आइजोफ्राबो मा दानि दिनाव मा लंपेन्ट सुइदार बेफोरखौ मा गाननाय नुसै आरो। खिन्थु गोदोनि आइजोफ्रा बे- फोर बेफोर लंपेन्ट सुइदारफोरखौ गाननो लाजियोन आरोना। गोदोनि आइजोफ्रा दा। दानि दिनावथ' मा ओ बेफोरो ड्रेस गाननानै ओ मा होनो गावखौ स' खालामनोबो देखायनो मोजां मोनग्रा जाबाय आरो जोंनि बर' आइजोफ्राबो दा हौवाफ्रा हौवाफ्राथ' आरो मा। गोदोनि दिनावनो बांसिन गामसाखौनो गानखायोमोन आरो दानि दाबो मा गोदो जेरै दा बेबायदिनो होननानैसो बुंनांगोन आरो जों हौवाफोरनिखौ ना नङा होमबा नों दा बायजोफोराव थाङो बा बायजो। थाङोबा गोदोनि गोदोनि मानसिफ्रा गोदोनि मानसिफ्रा बांसिनानो मा न'आवथ' गामसा गाननानै थाखायोआनो खिन्थु गोदोनि जाय एसे बोराय गाजोला बिसोरो बाहेरायाव थाङोबाबो बिसोर गामसा गाननानै थाङोमोन दा गोदोनि दिनावबो लंपेन्टखौ बाहायखायोमोन खिन्थु एसेल' खममोन खिन्थु बाहेरफ्राव थाङोबा लंपेन्टखौ गाननानै जों थांनाय जाखायोमोन आरो दा गोदो आरो दानि गाननाय जोमनायनि ओ सायाव नोंथाङा आ फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा बुंनाय बायदियै ओ गोदो जोंना जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा जाहैबाय दख'ना गाननाय लोगोसेनो जेब्ला न'आव थायो अब्लाना मेखेला गाननाय आरो हौवा मानसिफोरा जेब्ला जोंना गामसा गा गामसा गाननाय गोदो बांसिनानो थायोन होननानै बुंदों नोंथाङा आरो लोगोसेनो लंपेन्ट थायोमोन लंपेन्ट फोर थाबाबो बेयो ब्रिटिशनि समनिनिफ्राय फैनाय र्मदाननि एसे माबायाव फैनानै बे लंपेन्ट गाननायफोरा सोलायना लंपेन्ट गाननायफोरा फैनो हमबाय ओ लोगोसेनो दानि गाननाय आरो गोदोनि गाननाय जोमनायजों ओ एक्सुुलि दाबो गानो जोंनि बर' आइजोफोरा अब्लाबो खम बिबाङाव खिन्थु ओ गोदोनि गोदोनि समावहाय बांसिनानो गानोमोन जाय आइजो फोरा जुलि जाबाय बा हाबा जाबाय बेनि उनावहाय बैसोरा आ दख'नायावनो थायोमोन आ द खना गाननानै थायोमोन लोगोसे दा नि जिथुनाखि आइजोफोर हाबा जानाय बिसोरो माने मदार्नखौ बांसिन फल' खालामनो नागिरो।
औ।
नागिरा ओ नथ दाउट ओ दाबो गामि एरियाव फ्राय बेफोरबायदि दख'नायैनो सोलियो खिन्थु खायफा गामियाव बा खायफा एरियान नो नोगोरफ्राव ओ दख'नाया माबानो नागिरो दख'नाखौ दोनथ'नानै गावनि बै दानि जिस सोलिबोनाय मडार्न देस बेफोरखौ ओ माबा मदार्नखौ फल' खालामनानै ओ सट गाननाय लंपेन्ट गाननाय बायदिसिना दानि मदार्न जिखौ गाननाय जायो खिन थु बेयो दानि जि आरो जोंनि दख'नाजों बैजों दख'नायाथ' जोंनि नथ दाउट जोंनि थाखाय बुत समायना आरो बैनिबो मेगननि नोजोराव दख'नाया बुत समायनाखा आरो लोगोसे जोंनि जि आर'नाइजों जोंनि बागुरुम ट्रेडिसनेल बि जि दख'ना गाननाय जोमनाय बेफोर ओ जोबोद समायनाखा खिन्थु मोनसे नो जोराव नायनो थाङोब्ला ओ जों दा बुंनो हाला जिखुनु जोङो एसे आइजो माहारिनिफाय एसेबाबो रिभिउखौ मोनदों बा सिख्ला मानसिफोर बायदिसिनाफोरनिफाय से रिभिउ मोनदों बा गोसे मोनसे समावहाय ओ दख'नाया मोनल' सिदा थोंजों दख'नाया जे जेबो माबा गैया खिन्थु बै मदान जि द्रेस दं बेफोरो मोनसे समाव लाइट वेट आरो मोनसे समाव कम्फर्टेबोलबो होयो कम्फर्टेबोलखौ नायगिरनानै खायसेया बैखौ गानो। दख'नाखौ गाननाय लोगो लोगोन जोंनिया मा जायो ओ दख'नाफोराव एथबां एसे दिस थाब मोनो नामा बेनि सायाव बिसोरो बांसिन बेखौ फल' खालामो अब्लाबो जुदि जों दख'नाखौ बैसो इउस खालामबाय थागोन अब्लानिया बिसोर दख'नायावनो जोबोर कमफरटेबोल जाना थायो। लोगोसे दा जोंनिया बुंनो थाङोब्ला हौवा मानसिफोरनियाव गामसा आरो लं पेनाआ सोलिनानै दं बे गामसा आरो लंपेन्टाव जाहैबाय गामसाया जोंना गामसाखौ जों जेब्ला गानगोन अब्लाना जों बुहुत खामानियाव ओंखारलांनायाव गाननाय जायो। बै गामसाया माने एसे ओ डिस्टाबेन्सखो होयो आरो लोगोसे जेब्ला जों दानि मर्दानखौ गानो लंपेन गस्लाखौ लंपेन्टफोरखौ गानो अब्लाना बियो मोनसे अवान टाइम मोन खेबसे गाननाय लोगो लोगोनो जोङो ओ सबिस टुइन्टिपर आवारआ जों मोनसे पिथैनो थानो हायो खिन्थु जों गामसाखौ गानोबा गामसाया मा खालागोन ओ गामस साखौ जोङो ओ दसे समावनो एसे जिरायनानै जिरायनायजों बा बायदिसिना खामानि मावनायनि थाबायथिंनायनि उनावहाय जोङो बे गामसाखौ थेबखांबाय थानाय जायो आरो बेयाव आनकम्फर्टेबोल जाहैयो माने बिनि थाखायनो लंपेन्टखौ बांसिन मदार्न प्रिपाइर खालामो। अब्लाबो जों जोंनि जेब्ला मा हारियारि सम जायो अब्लाना जों जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों बाहायनो गोनां जायो आरो बे जोंनि गामसाखौ गामसाखौ जों दाबो बाहायो लोगोसे जोंनि गामसायाव दानियाथ' ओ गोदोनि आरो दानि गोदोनि गामसा गाननाय ओ गोदोनि गामसा आरो दानि गामसाजों बुद सोलायबाय दानि गामसाफोरा जाहैबाय प्लेन गामसा फैबाय ओ प्लेन गामसा गोदोनिया एसे ओ गोम बेलेग गोमो गोथां बेलेग आगर माबा जायोमोन कालारनि जे गाबनि जायोमोन दानिया खिन्थु प्लेन जानानै ओ साइदाव आर'नाइ थासिगोन बा अबा ओ लाइननि गुफुर लाइननि थासिगोन बेफोरबायदि थायो खिन्थु गोदोनिया ओम कालारा एसे मोनथाम ना मोननैसो खाालार दंमोन बे खौ आंबो एगजेक्टलि गोसोआव गैला दा। बेफोरबायदिनो सोलिबाय दं। खिन्थु जों हायोबा जों जोंनि बै गामसाखौबो ओ एसे मडार्न खालाम मदानैथ' नाङा जोंनि ट्रेडिसनेेलनो थानानै एसे मोनसे फिट कम्फरटेबोल खालामनानै दोननो हाबावनाय बेबाथाय मोजां जावगोन आरो आंनि साननाय बायदिबाथ'। जाहाथे जों खेबसे गाननाय लोगो लोगोनो बेबो जों जेरै मदार्नाव थायो बेफोरबो फिट थानायफोरबायदि नोंथाङा बेनि याव मा बुंनो सानो
औ थारैनो नोंथाङा जि बुंदों बेफोर सैथोआनो जों बानायनो बे नोंथां बुंनाय बायदि जों गामसाखौ बेफोरबायदि खालामनो हायोबा मोजां दायोबा जोङो गोदोहायबाय ज जायो गोदोनि दिनावबा जोंनि बर'आ आइजोफोराबा गामसाखौबो मोननै मोनथाम खालार होननानै दायोमोन नङा माने दा दानि दिनावथ' मा बेफोर गामसाखौ मोननै मोनथाम खालारनि जुदि मिक्स खालामनानै जुदि दायो बा बानायबा बे गामसाखौ गाननो जोंनि नैबे दानि लाइमोनफ बा दानि मानसिफ मा गाननो लाजिनायसो मोनबावसिगोन आरो माने हाख्रा सिख्रा बेफोरबायदि दख'नाखौ आरो माबा गामसाखौ आरो दा जोंनि दानि जिखुनु गोदान लाइमोन गोदान जेनेरेसन बेफोरोना बांसिन स' देखायनायाव बिराद गोसो दंसै आरो गोदोनि समावथ' मा जों बर' हिसाबै जेरावखि थाङा माने गोदोहाय जोंनि बर' आइजो गाम दख'नाल' गानोमोन नालाय जेरावखि थाङा जोंखौ डाइरेक्ट सिनायोमोन जे बियो बर' नङामा होनबा नोंथां बे जोंनि द्रेस खौ नायनानैनो ड्रेसखौ नुनानैनो जोंखौ मा डाइरेक्ट सिनायोमोन जे बियो बर' बि दानि दिनाव मा दानि आइजोफोर औ
नोंथां आं बुंनो सानो बे दा नि आरो गोदोनि बि दा गाननाय दख'ना गाननाय बा मदार्न गाननाय बे मा जाखो होनबा जोंनि ओ समाजजों गोरोबना थानो समाजनि माखासे नेचारजों मदार्नाव फल' खालामलांनाय आरो लोगोसे जिथुनेखि पेरन्स फोर द दानि जिथुनाखि मदार्न पेरेन्टसफोर बा ओ दानि जुगाव सोलिबाय थानाय गारजेन फोरा बिसोर मा खालामो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नों नोजोर खालामनो हागोन ना उन्दै गथ' जोनोम जानाय लोगो लोगोन कम्फर्टनि थाखाय जोंनिया दा हाफ मदार्न बे हाफ पेन्ट गस्ला बेफोरखौ जों मार्केटनिफ्राय बायनानै होयो लोगोसेनो बेखौ जों गान होबाय थायो बेखौनो गान होबाय थायो लोगोसे स्कुलाव थांनायावबो बेनो बे मदार्नावनो सोलिबोबाय जोंनि गामसा गाननायफोरा दोनथ'नाय थाबाय आरो गोदोनि जुगाव खिन्थु बैफोर गैयामोन जे निखायनो बै उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि गामसा ओं गथ'फोरखौ फिसा फिसौखौ गामसा सागान होना नो फेदेरबोयोन माने गेदेर सिमांहालागै गामसा गानहोयोमोन बैयाव माने बियो बे गामसा गाननायजों कम्फरटेबोल जाहैयोमोन खिन्थु दानि गारजेनफोरा मा जाखो लंपेन्ट बा हाफ पेन्ट गानहोखायो गावनि बेयावनो माने मा खालामो ओ हिनजावसाफोरबा माबा माखासे लंपेन्ट बाबो फ्रकबाबो बेफोरबायदि गानहोनानै फल' खालामनानै ओइ मदार्न खालामलांना होनायावनो जोंनि बै गोदोनि गाननाय आरो गोदो गानोमोन खिन्थु दा गानामोन बेसो फारागथिया सोलिनानै फैदों जुदि दाबो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर जि ओ उन्दै गथ'फोर जोनोम जागोन बै ग गथ'फोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो गामसा गानहोनानै लेंथि थेबहोनानै हिनजावसाफोरखौ जों दख'ना गानहोनानै उन्दै उन्दैनिफ्रायनो जुदि बैखौ गानहानै कम्फर्टेबोलि लाङो अब्लानो बिसोरो देफिनेटलि बैजोंनो फल' खालामलांगोन मानोना बै गुदियावनो जुदि गानहोदावाबा बै गोजौआवहाय गाननाया एसे माबा जाहैबावो माने उन्दैनिफ्रायनो जिखौ गानबोयो बैखौ फल' खालामलांनो नागिरनाय मोनसे माबायानो मोना फैयो बेफोरबायदि दि जानानैनो बे दख'ना आरो दानि मडार्ना एसे बोरैबा जानानै फैदों मे मडार्न दा होनबा नोंथां जोंनाबो समा जानानै फैबाय
औ नोंथां होनबा बेखिनियावनो दोन दथ'नोसै होनबा ना नोंथां औ औ औ
ननाय थाबाय नोंथां
औ दे